हेल'
औ खोनादों नोंथां
औ खोनादों ना नों? थां औ हेलौ औ ओ अ माबायदि खबारा नोंथांना
ओ आंथ' मोजाङानो दा
अ ओंखाम जाखांबाय नोंथां
खांबाय नोंथां
अ ओ दा गुबै आयदायाव फैनोसै ओ जोङो नोंथाङा सम दङब्ला दसे जोङो ना फिसिनायनि सोमोन्दै एसे सावरायनो नाजादों आरो
औ औ सावरायजागोन दे।
औ ओ नोंथाङाथ' मिथिखायोना जेनेबा जोंनि हारिया गोबाव समाव माने गोदोनिफ्रायनो आजै आजौमोननि मिथिनायनिफ्रायनो बिदिनो दाउ अमा फिसिनानै जाबोदों। बेफोरबायदिनो गोबां गोबां मुवा बेसादफोर बा जिब जुनारफोरखौ फिसिनानै ओ न'आव जानो थाखाय जेरैहाय अमाफोरखौ दाउफोरखौ बोरमाफोरखौ बाहायबोदों। ओ बेनि अनगायैबो ओ जोंनो नायनो थाङोब्ला बर'फोरा माखासे ओ माबा फोरखौ ना, खांख्राइ, साम'' बायदिखौ ओ दैमा दैसा बेफोरबायदिनो हाग्रानि बिलोनि दैमानि बेफोरबायदियाव ओ ना-नाफोरखौ खांख्राइ साम' नाथुर बेफोरबायदिनो गोबां नाफोरखौ हमनानै जाबोदों। दा जा दानि जुगाव बे जाबाय गोदोनि मुजौ दानि जुगाव नायनो थाङोब्ला जोङो बैफोर नाफोरखौ न'आवनो बा बेफोरबायदिनो फिसारि जावनानै फिसिनानै बेफोरखौ ओ फालांगियारि बिथिंजों ओ मावनायखौ बा फालांगियारि आदब खायदा लानानै मावनायखौ जों नुनो मोनो। जेरैहाय ओ नोंथाङा जेब्ला नोंथाङा नुनो मोनगोन गामि गामिफ्राव जोङो जोंना नुनो मोनो जेरैहाय फु-फु फुख्रि जावनानै बा फिसारि जावनानै बेवहाय बायदि रोखोमनि नाफोरखौ हगारो। दा बैयावनो माखासे गुन्दै बा बेफोरबायदिनो हासारफोर होनानै बेफोरबायदिनो बा आदारफोर होनानै नाफोरखौ फेदेरो। दा बे नाफोरखौ फेदेरनानै ओ सुबुङा बा सुबुंफोरा मुलाम्फा मोननाय बायदि जोङो बेखौ बाजाराव बा हाथायाव फाननानै बेनिफ्राय रां आरजिनानै न'खर स-संसार सुंथानायनि राहा लामा होननानै बुंनो हायो। बा दा ना फोरखौ ओ फिसिनो थांनायाव माखासे आदारनिबो गोनांथि जायो। ओ बे आदबफोरखौ जोङो ओं बे आद दारफोरखौ जोङो ओ हाथाइफोराव बाजार बायनानै बा खायसे खायसेया न'आवनो बानायो। ओ जेरैहाय हमना लाबाय गुन्दैफोरखौनो माइ माइ सौनायनि गुन्दैफोरखौ होयो खायसेया दा बे ओ नाखौ फिस सारियाव नोंथांमोननि खिजा माबायदि फिसियो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा?
औ औ हागोन नोंथां ओ जोंनिथिंजायथ' माने ओ फुख्रि या एसे गिदिर गिदिरैनो थायो आरो ना नोंथां। माने औ जोंनि थिंजाय आरो दैया माने दैज्लां मेसे सें राननाय जाया आरोना नोंथां।
औ नोंथां ओं।
औ माने जोङो गिबियावनो बै जे बेफारिफोर फैयोना दानिया त ना फुवान फाननो। बेनिफ्राय बेनिफ्राय माने जोङो फुनाखौ लाखिनाय जायो आरोना फार्स्टावनो।
औ नोंथां औ।
बेनिफ्राय जोंङो बिदिनो गोबाङैनो हगारो जोंङो बिदिनो दस फनन्द्र बिस बेबायदि बायदि बायदि रोखोमनि ना हगारनाय जायो आरो ना
औ नोंथां नंगौ
आंनि नुनो मोननायाव ओ नायाबो गोबां रोखोमनि थायो जेरै माखासे ओ हाब्रु बा गाहाय थालायाव थानानै आदार जाग्रा माखासे थायो सोरबा बाय माखासे रोखोमनि नाया माने गेजेर सराव आदार जायो
औ नंगौ नोंथां औ
माखासे जे ओनाफोरा माने हाग्रा जायो हाग्रानि मैलाफोर जायो आरो माखासे माखासे नाफोरा माने गोजौ एरियायावहाय थानानै आदार जायो आरोना नों
औ नंगौ
बेबायजिनो जोंङो ओ। नाखौ गिबियाव लाखिनानै जोंङो गोबां रोखोमनि लाखिबाय बेबायदि रोखोमनि गासिबो नाखौ जोंङो लाख खिनाय जायो बेनिफ्राय जोंङो। नोंथाङाथ दहायायो आदारनि सोमोन्दै बुंखाबाय एस सेनैखौ ओमफाय आरो बेफोरखौ। जोंनियावबो होनाय जायो आरोना। आरो मा खालामो जोंनियावबो औवा थायोना नोंथां।
औ औवा औ।
खुमानि जोंङो गेजेर-गेजेर बिदिनो दुइ फुट बा थिन फुट गेजेर-गेजेर बिदि गोजान जानथायाव आरो ना।
औ-औ।
फुनानै होनाय जायो आरो ना नोंथां।
उम-उम औ।
औ। ओमफाय आरो जोंङो बे ओ। फुख्रिनि ओ खना बाहागो थायोना मोनसे।
औ-औ मेथाम।
बेवहाय माने जोंङो गोबोरखिखौ गारनाय जायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
जाहाथे माने बै हा हासारनिफ्राय एसे ओ आदारबो जालाङो नालाय ना नों थां हाफोराबो एसे नैबेफोरखौ जानो थाखाय। दोननाय जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां औ नोंथाङा थिख औ औ। दे बुंलाय नोंथां।
माखासे ओ मेथेखाबो गारना होनाय जायो जोङो।
औ नोंगौ नोंथां नोंथां बे खौबो
दान्दा ओरै गोलाव होनानै माने मेथेखाखौ सोब जायगायावनो जों थाहोनाय जाया आरोना नों
औ औ नंगौ।
दान्दा ओरै खानानै खना मोनसे बा ओरै गिदिंहोबाय थानाय जायो आरो मेथाइखाखौ जाहाथ थे बै ओ दैलां समावथ' जोबोद गरम जायोना दैया बेयावहाय जाहाथे माने बे मेथेखानि थानायनि थाखाय माने थान्दा जानायनि थाखाय आरोना नों थां माखासे नाफोरा बेयाव माने गरमावहाय बेयाव थानो हानायनि थाखाय होनाय जायो आरो ना नोंथां
औ नंगौ नोंथां औ नोंथाङा थिगखौनो बुंदों जे ओ नाफोरखौ खौ मावनो थाखाय गोबां रोखोमनि आदब खायदा बाहायो आरो बेजों लोगोसे नोंथाङा होननाय बायदि जेरैहाय ओ खायसे नाया बिथोराव बा हाब्रुआव थाना मोजां मोनो खायसे नाया बे फोरबायदिनो ओ दैनि गेजेराव बा खायसेनिया बि ओ एसे बोरि दब हायाव ओ दैयाव थानानै मोजां मोनो दा बेफोरखौ नायनो थांब्ला ओ नानि गुबुन गुबुन जाथिफोरखौ लानानै बा गुबुन गुबुन जातफोरखौ लानानै बेफोरो ना फोरा गावबा गाव सुबिदा असुबिदा जायो। दा बेनि अनगायैबो जों नायनो थाङोब्ला माखासे जायगाफोराव जों नुनो मोनगोन ओ फिसारि बा बेफोरबायदिनो दंग' बा बेफोरबायदिनो फुख्रि जावालाब्लानो ओ जोङो गोदान गोदान आदब खायदा बाहायनानै ओ नाफोरखौ फिसिनायखौबो नुनो मोनो जेरैहाय ओ नो नोंथाङा नुनो मोनगोन माखासे जायगाफोराव बा माखासे ओनसोलफोराव ओ बै वाटार टेंकि बेयावबो ओ एसे बिबांनि बांद्राय गोबांनि नङाबाबो खम बिबांनि नाफोरखौ फिसिनाय बेखौ नुनो मोनो बेजों लोगो गोसे ओ बै माबा थालायनानै बै ओ थालायनानै जे बेखौ इन्जुर ओ इन्जुर महर होनानै ओ बेयाव दै होनानै बिनि सिङाव हा होनानै बेयाव ओ ना फिसिनाय बेखौबो नुनो मोनो। बेजों लोगोसे बेयाव बेयावनो खुसिया फिसिनाय आथिखालाव नुनो मोनसै मानोना खुसियाखौ नोंथाङा नायनो थाब्ला आथिखालाव मार्केटआव खुसियानि दामा बुहुत माने जोबोर गोजौ जायो जाय खौ माने ओ ब्रैजौ बाजौआ लासि जाहैनाय नुनो मोनो। खायसे-खायसे जायगायाव दा बे फोरो जोबोर ओ ओ माबा मा होनो बेयो दाम गोसा आरो बेजों लोगोसे नोंथाङा जेब्ला नायनो खुसियानि खुसिया जानायनि माखासे प्रफिटफोरखौबो जों मोननो जेरैहाय खायसे ओ बेरामिफ्राव थैनि खम बेफोरबायदिनो ओ ल' प्रेसार बेफोरबायदि जाबाथाय ओ डाक्टरफोराबो बोसोन होयो जाहाथे खुसिया बेफोरबायदिनो दाउ माबा माबि जानायनि बोसोन होयो। दा बेजों लोगोसे माखासे नाफोराबो बेरामा बाजारनि थाखाय मोजां होननानै ओ बुंनो हायो ओ नोंथां बेजों लोगोसे जों नुनो मोनबावोदि आथिखालाव ओ खांख्राइनि खांख्राइनि फिसिनायखौबो नुनो मोनो ओ नोंथाङा ओ जेब्ला नायनो नायनो थांगोन अब्लाथाय ओ बेफोरबायदिनो नाल' नङा बेफोरबायदिनो ओ माखासे साम'फोरबो आरो बेफोरबायदिनो नाथुरफोरखौबो बेफोर फुख्रि बा बेफोरबायदिनो फिसिग्रा जायगायाव होनानै दोननाय बेनिफ्राय जोलै बांहोनाय बेफोरखौ नुनो मोनो। आरो बेजों लोगोसे आं सरजाबफानो लुगै सरजाबफानो लुुबैदों ओ माबानिफ्राय सागोरनिफ्राय मोननाय जेरैहाय बेसेन गोसानि नाफोर जेरैहाय गलडेन फिसनो होन दा बेफोरखौ ओ माखासे गोजौ गोजौ माखासे गोजौ गोजौ थाखोनि न'फोराव बा ओ साजायनानै दोननाय एकुवरियाम फ्राव लाबोनानै बेफोरखौ फिसिनायफोरखौबो जों नुनो मोनो ।जेरैहाय ओ बैफोर नाफोरखौ साजायनायनि थाखाय बांसिन बिबांनि बाहायोब्लाबो ओ बैफोर नाफोरखौ ओ उनावहायलागै दाम गोसा होनानै देरोब्ला दाम दाम होनानै बा बेफोरबायदिनो बेसे बेसेन गोसायाव सुबुंफोरा बायनानै लांनाय बेफोरखौ नुनो मोनो।
औ औ
औ दा बेफोरखौ नायनो थाङोब्ला आं आंनि नोजोराव बुंनो हागौ आरो ओ ना फिसिनानै जानाया ना फिसिनाया आथिखालाव थांना थानायनि मोनसे राहा महरै हमनानै लानो हायो आरो। दा बेनि बागै नोंथाङा माबा ओ बुंनो सानगोन नामा?
औ नोंगौ माने ओ खम खरसयावनो जों माने नाखौ जोङो फिनानै जोङो से बोसोर बा नै बोसोर दोननानै जोङो माखासे रां आरजिनो हायो जेरै ओ से बोसोर नै बोसोराव जोङो मोजाङै जोथोन लानानै जोङो गुबुन हाथाय बाजारनिफ्राय जोङो जाग्रा आदार लाबोलासिनो जोंङ न'आवनो खालामनानै बिदि जोङो खस्थ' खालामनानै देरहोनो हायोब्ला माने जोङो खम समावनो रां आरजिनो हानायनि बेबो मोनसे गोरलै लामा आरोना नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ नोंथां नोंगौ।
ओ से बोसोर बा नै बोसोर दोननानै जोङो मासेयावनो जुदि ओ थाम बा ब्रै केजि जाहोनो हायोब्ला नानि बेसेना माने नों जेसेबां गिदिर जायो एसेबां बेसे सेना बांसिनगोन। सिन जायो आरोना नोंथां जोंनि जायगायाव आरोना माने ओ फिसा फिसा नाखौ नों फानोब्ला माने बेसेनाबो खम जायो। खेल' सिस्टेमाव आरोना माने जेसेबां सेबां गिदिर जागोन एसेबां नानि बेसेनाबो बांगोन।
औ नोंगौ नोंथां औ नोंथाङा थिगखौनो होनदों। ओं नानि नाया जेसेबां गिदिर जागोन नानि बेसेनाबो बांगोन बेफोरबायदिनो नाखौल' जे ओ मार्केटआव बा बेफोरबायदिनो हाथायाव ओ नानि नानि नायाल' जे ओ बेसेन गोनां बे नङा ओ जेब्ला सिजोन फैगोन अब्ला नोंथाङा नायनो थांगोन नानि बि दै बेफोर बादि नानि खि बेफोरबायदिनो माखासे समाव नानि बेदरजों लोगोसे नानि जि जाजाग्रा मुवाजों जाजाग्रा आ ओ जाजा ग्रा ज जायगाजों बा बेफोरबायदिनो बेदरजों लोगोसे ओ जेब्ला नायनो थांगोन खर' नानि खरआबो जोबोर ओ मार्केटाव फानजायो बेफोरबायदिनो बायग्राफोराबो ओ गोबां नानि खर'फोरखौ बायनानै जानायखौ नुनो मोनो दा बेफोरखौ ओ ज थायनानै नायोब्ला ओ ना फिसिनानै बा नानि फालांगि मावनानै सुबुङा रां आरजिनो हागोन बा बेफोरबायदिनो नाखौ फिसिनानै बा सुबुङा न'खर संसार दैदेननो हागोन होननानै ओ बुंनो सा बुंनो हागोन आरो बा बुंद्रायनाय जानाय नङा आंनिबा
औ औ। माने ओ गोरलैयैनो जोङो माने माखासे सोलिनो आन्था खरसाखौ जों माने
मोननो हायो। हायो हायो हायो आरो ओ खस सोलिनो हानाय खरसाल' नङा जेब्ला ओ सुबुङा ओ माबा थागोन ओ गुवार हा थागोन बा गुवार फुख्रि थागोन ओ बेजों लोगोसे माखासे ओ फालांगियारि नोजोरजों मावब्ला थाय बेनिफ्राय गोबां रां आरजि जिनो हायो जेरैहाय नोंथाङा नायगोन ओ गुबुन गुबुन रायजोफोराव नायब्लाथाय नोंथाङा नुनो मोनगोन बेफोरनि ओ ना फिसिनायनि ओ फालांगि मावनायखौ हेल' औ नोंथां औ जोंना समा जाबायमोन। ओ दा बे समाव नोंथां जोंना फिसिनायनि सोमोन्दै रायज्लायना गोजोननाय मोनबाय इयुनाव सम मोनोब्ला माब्लाबा रायज्लायबावगोन।
औ औ आंबो जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथांनि फ्राय माखासे ओ इनफरमेसनखौ आंबो मोननो हाबाय।
औ औ औ दे।
औ दे बिदिब्ला औ